औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथाङा आं खोनागासिनो
औ ओ दा नोंथाङा फ्रि ना द एसे सम होनो हागोन सावरायनो थाखाय औ दा आङो नोंनो कल खालामनायनि कार'नानो जाहैबाय आङो नोंजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादो
औ नोंथां औ
ओफाय दानि बेखार जेंना बेखार जेंनाया औ बे बेखार जेंनानि सायावनो गोथौयै सावरायलायनो होननानै आं द से समखौ नोंजों नखौ गोसोखांनाय जाबाय आरो बिदिब्ला आङो फंनैसो बुंफोरनानै होगोनि नोंथां बे बेखार जेनानि सायाव औ ओ बेखार जेंना होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखागौ जोङो गामि फ़्राव थानाय समाव ओरैबायदि नुयो जायफोर ओसेंग्राफोर फराय खांनानै दं सिख्लाफोर फरायखांनानै दं लेखा फरायखांनायनि उनाव ग्रेजुयेट जा खांनायनि उनाव मास्टार जाखांनायनि उनाव जेबो हाबा फारि बा खामानि जब मोनैलाय बिसोरो मा न'आव ओरैनो थाहैनो गोनां जायो आरो न'आव थानानै मा खालामो बिसोर जेबो न'आव थानाय फिसा फिल' खामानिखौल'सो मावनो हानोसै बिनिफ्राय रांखान्थि आरजिनो थाखाय जेबो हाबाफारि मावनो हाया एबा आरजिनायनि लामाखौ बिसोरो मोनफुंनो हाया आरो दा बैफोरबायदि ओरैनो थागारनाय बा फरायनानै ओरैनो थादनाय ओ सेंग्रा -सिख्ला बेफोरनि जेंना बेनो जाहैबाय बेखारनि जेंना नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ
दा बेखारनि जेंनाया मारै जायो होनोब्ला जोङो गोबां बिथिङै नायनो हायो
अ नोथां
गिबियावनो जोङो मोनसे एगजामपोल लानानै बुंनो हायो जेरै सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला बिसोरो जेब्ला ग्रेजुवेट जानानै ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव फरायसालि फरायखांनानै बिसोरो जेबो साख्रि बाख्रिखौ एसे नाजायो नाथाय नाजासेयाव मोनैयाव बिसोर मा खालामो जेबो अपसन गैयलाय बा जेबो माबा मोनसे राहा गैदेरयिनि बिसोरो न'आव थांनानै थायनो गोनां जागौ आरो न'आव थांनानै बिसोरो मा न'आव थानाय फिसा खामानि ओरैनो न'आव थानानै हिनजावफ्रा सिथ्ला सिबनाय बिदिनो न' बां फोसाबनाय बेफोर खामानिखौल' मावनानै बिसोर थायो। नाथाय बेफोरजों जेबो आरजिनो हाया आरो। बिसोरो न'खरनि खामानियाल' आवगायो। थिग बेबादिनो हौवाफोरावबो थांनानै न'आवहाय गोबां हालुवानि आबादारिनि फिसा फोरा थांनानै न'आव फिफाजों आबाद होनानै हेफाजाब होफायो। जेरै हालेवनाय बा दाउ, अमा फिसिनायावहाय एफा एनै हेफाजाब होयो। नाथाय बिसोरो बेजों गावसोरनि आथिङाव गसं थानो हायै बायदि जायो आरो दा बैफोर गासैबो जेंनाफोरा मानो जादों होनोब्ला जों ओ जेरै मोनस थानाय बायदिनो नुखायो सुबुंनि अनजिमा बांनायनि जाउनाव नों सोर साबसेनो सरखारा मालाय साख्रि होथ्र'बावनो। सोर साबसेनो बबेबा मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव साख्रिआ होथ्रबावनो? आरो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला नों गोरों अनजिमा गोरों सुबुंनि अनजिमायाबो जोबनो गैला। दा गासैबो गोरोंफ्रा गोरों जोब गोजा मानसि फोरनो साख्रि होनांगौआबोथ' सरखारनि बा बबेबा मोनसे कम्फानिनि बा सोरबा मालिकनि आखाइयाव गैया जाहैबाय नालाय।
नोंथां।
दा नोङो बेनो आरो बुंनो थाङोब्ला बेखारनि अनजिमा बांनाया सुबुं अनजिमा बांनायजों मोथोंजों लोब्बा दं होननानै आं सानो आरो नोंथां मानो होनना बुङोब्ला जेसेबांनाखि सुबुं अनजिमाया बांलांगोन एसेबांना खि नोङो सुबुङा जेसेबां अनजिमा बांदों बेजों समान समान साख्रिखौबोथ' सोरजिनो गोनां जागोन। नाथाय साख्रिखौथ' नों बिदि सोरजिलाबायनो हाया, नङा होनोमबा?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
माबा मोनसे खामानिखौ नोङो सासे मानसियानो मावनो हायो। अब्ला बेखौथ' सरकारा सानै सा थाम मानसि लानानै खामानि होनाय नङा आरो बेबायदिनो बबेबा मोनसे खामानिखौ जुदि साथाम मानसिया सानसेयाव मावनो हायोब्ला बेखौथ' साथाम मानसिनो सयदिन साद दिन खामानि मावहोनो हाया। बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ बा बेफोरहा बेफोरबायदि जाहोनफोरनि थाखायनो मा बेखारनि जेंनाया दा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं आरो। बुंनो थाङोब्ला जोङो गामि ओनसोलाव टाउननिफ्राय एसेब्लाबो बेखार जेंनाखौ आङो बांसिन नुनाय बायदि मोनो दा। मानो होनना बुङोब्ला गामि ओनसोलाव ओ मानसिफोरा मानो इंगेज जानो हाया हाबाफारियाव बिनि जाहोनफोरानो जाहैबाय गामियाव थानाय आबहावाया एसेबाबो माखासे ओ स्किल डेभलपमेन्ट खालामनायावहाय खाबजाथाव जाया आरो जेरै लामाफोराबो नों मोजां नङा। सानफ्रामबो हान्थिनाय बा खाथि खाला फरायसालि मोजां गैयै। आरबेल' नङा खाथि खाला नोङो फरायसालिल' नङा, आलिकालि डेभलपमेन्टनि माखासे सेन्टारफोर दङ। दा बेफोर सेन्टारफोर आरो सरखारा होनाय माखासे ओ डेभलपमेन्ट इनिसियेटिभफोर बेफोरखौ गामिनि गोबां जाम्बा जाम्बिनि फिसा फोरा थाल मोना आरो आरो मोनथिस्लाबा, खोनायाबो। गोरों गोरानि फिसाफ्राल'सो नों मोनथिनानै बेफोरखौहाय आराम आराम मोनफुंनो हायो। बे डेभलपेन्ट स्किल डेभपेन्टनि माखासे हाबा फारिफोरखौ। दा बेफोरावबो उन जानानै थालांनो गोनां जायो आरो नाथाय थाउनाव बेबायदि नङा। थाउन ओनसोलाव फ्राय गथ'फ्रा एसेबाबो सालाख जायो। बिसोरो फिसा फिलौ माखासे बुस्थुफोरखौ सोलोंनानै लायो। बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला गुबुन हारिफोरखौथ' नायनो हायो, बिस्रा मालाय एखेबे स्किल डेभलपमेन्टखौसोर उन्दैनि फ्रायनो सोलोंलाङो। सोरबाबा नापिदनि फिसालाबा मा बियो नापिदआनो जाहैबावगोनसो। बिसोरो ओरैनो थाया आरो माबा मोनसे लाइफआव थांनानै थानायनि बा राहाखौ बा रां आरजिनो हानायनि मोनसे राहा लामाखौ बिसोरो सोलोंखायो। लेखा फरायनायजों लोगोसे। थिग बेबायदि नापिदनि फिसालाया बा ना बे सोरबा नाफिदनि फिसाज्ला नङाबाबो बियो नाफिद जागोन बा सोरबा दर्जि जानानै जानो हागोन। सोरबा दखानदार जागोन। बेबायदिनो अनेक रोखोमनि मानसिफोरा स्किल डेभेलपमेन्टखौ बिसोर लांखानानै जेब्ला फरायखांनाय जोबो बे लोगो लोगो नोंसोर गावसोरखौनो इंगेज खालामनानै लानो हायो आरो। खि जाया रां खामायनायनि राहायाव बेबायदि फिनो जोङो बर'फ्राबो गोबां माखासे राहाफोरखौ लानो रोङोब्ला बा दाउ अमा फिसिनानै गामिफ्राव जुनाद फिसिनानै बेजों रां खामायनो हायो। बेबायदियैनो माबा मोनसे फार्म खालामनानै बेफोरजोंबोथ' रां खामायनानै जोङो ओ संसारखौ दैनो हायो नङा होनबा नोंथां? दा बेनि थाखायनो स्किल डेभेलपमेन्टफोरा गामि ओनसोलाव बिराद गोनां आरो होमबासो बेखार जेंनाया एसेबाबो खमायगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो ओ एसे बे बेखार जेंनानि सायावहाय बुंफुरनानै होदो नामा नोंथांनि सानदौखौ बा नोंनि साननायखौ?
औ नोंथां हागोन नोंथां। दा जोङो नोंथाङा बुंलायनाय बायदिनो जेरै बेखार जेंनानि बेफोरनि सायाव बुंलांदों जोबोद गोनां गोनां खोथा जायखौ गोसोआव लाथाव दा बेखौ जोङो नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि गामि ओनसोलाव फोराव जोङो नुनो मोनो जे दासिमबो बा आथिखालावबो जोङो गोबां ओ जेनाखि गोरों गोरा सुबुं ओ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानैबो बिथांमोन गामियाव जिरायना थाहैनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेनो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायल' जों गासैबो ओ संसाराव थांनानै थानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंनो ओ लेखा फरा फरायनानैबाबो जोङो गोबां जोंनो खामानि दामानिनि बागै जोङो फरायसंनांगौ जानानै फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ जेरै जोङो ओ मोनसे खामानिखौ मावनोबा बेखौ जोङो लेखा बेयाव फरायनानै मोनजोबा नङा होनोमबा नोंथां जोङो बिनि थाखाय गुबुन एक्सट्रा राहा लामा दंखायो जायखौ जों फरायसंनानैसो जों सोमोन्दै मिथिबासो जों बे खामानिखौ मावनो हागोन दा बेबो मोनसे जोंनि जेंनाया नङा होमबा? नोंथां दा जोङो ओ गामि ओनसोलाव नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जेनाखि ओ लाइमोन सिख्लाफोर बिथांमोना दा गामियाव थांनानै ओ बिदिनो सिथ्ला सिबनाय न' सिबनाय थोरसि लथा सुनाय बेफोरबायदिनो ओ जाहैदों गामियाव थाहैनानै। गोजौ थाखोनिओ माबा लानानै सोलोंथाइ लानानैबाबो। दा बिथांमोना बेखौ गाव गाव ओ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय होनोब्ला जों साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेवहाय जोबोर गियान मोनो मा संसाराव माबोरै सोलिनांगोन मा खालामबा जोङो जिउखौ खांनो हागोन बेफोरनि गासिबो जेनाखि जोंनि ओ माबा सोलोंथाइ लानाय बेयाव जों मोनजोबो सोलोंथाइ लानायाव सोलोंथाइसालियावनो। बेफोरनि बागै जों मिथियो बेनिखायनो बिसोर बिथांमोना साननांगौ जे साख्रि बाख्रियाल' जोंनि ओ जिउ खुंनायाव जोंनो राहा हो बिनि अनगायैबो गुबुन दंबावो जे फालांगि मावनाय नङा होमबा नोंथां? फालांगि मावनानैबो जोङो जिउखौ खुंनो हायो थिग बेफोरबायदिनो साननायखौ लाबो। बोनो रोंनांगौ जोंनि हारिनि बा सुबुं माहारिनि ओ ओ माहारिफोरा जेरै जोङो गोबां आथिखालावबो नुनो मोनदों नाथाय ओ बेयाव जेसेबांनाखि नुनो मोननांगौ बिसिमखौ जों नुनो मोनाखै मानो होनोबब्ला जों बे गोबांसिन नुदों जोङो दाव अमा फिसिनानै मोसौ बोरमा फिसिनानै ना फिसिनानै जों जेरैबायदि रां खामायनो हायो गोबां रां लाख लाख रांबो जों खामायानिखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदिखौनो साननानै जोङो औ औ नोथां जों मावनो ना रोंनांगोन जाहाथे बे फोरबायदिनो जुदि मावजोबोब्ला गाव गावनि जिउआव जेनाखि खुंनाय जिउ खुंनाय बेफोर बुंनो एसेबाबो गोरलै जायो। मानो होनना बुंब्ला जोंनो औ नोंखौ सोर जोंनो नांगौ बायदि जेनाखि साख्रि बाख्रिफोरखौ होनो हाया मानो होनबा जोंहा सुबुं अनजिमाया गो बां नांगौनि बारा जाना दङ नङा होमबा नोंथां। जायनि जाहोनाव जों दिनै बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानांदों। ओस गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानैबो। दा जोंङो बेखायनो फालांगिफोरावबो गोसो होनांगौ। मानो होनब्ला फालांगिजों जोङो गोबां नख'र खुंनाय बा जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो आथिखालाव। फालांगिया मोनसे गाज्रि माबा नङा खामानि नङा। बेयाव लाजिनाय होननाय जेब्ला नोंथांनाव लाजिनाय आसुसु मोननाय गिनाय बेफोर थागोन अब्ला नोंथाङा जिवाव ओ जौगासा र जानो बा जाफुंसार जानो जोबोद सम नांगोन बेफोर खौ सोलोंग्रोनांगोन बेखायनो दा बेफोरखौ ज्राब गारजोब नानै जोङो जेखौ हायो बेखौनो मावनांगौ नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथां बेखायनो आं आंबो बेखौनो बुंनो सानो नोंथां जुदि जोङो थांना थानानै थांना थानोबा जिउ खुंनोबा जोङो गाज्रिखौ जोंनि खामानि आखायाव नाङो बा जेखौ जोङो सानदों बेखौ जोङो ओ प्रेकटिकेलि बा मावफुंथारनांगोन। मोगथाङावबो मावथारनांगोन जों बेफोरखौ। औ अब्लासो जोंनाव माबा मोनसे खामानि माव दावबासो जोङो माबा मोनसे खामानि मावनोबो आरो गोसो जासिनबावो साबसिननिफ्राय हामसिनजों खामानि मावनो लुबैयो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ।
औ बेखायनो जोंनि नंगौ नोंथां बे जोबोद जोबोद सैथो नोंथां बुंनाया बे थार बेखायनो जोङो ओ बुजिनांसिगौ बयबो गुबुन जेरै हारिफोरा हारि हारिमाफोरा गिदिर गिदिर हारिसाफोराबो ओ हारि फोराबो ओ जोङो मानि गुबुन हारिफोरनाव जों नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां। ओ ओम बिथांमोननि जेनाखि सुबुंफोर बिथांमोना जेखौ मोनो बेखौनो मावो नाथाय जोंनि जेनाखि बर' बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि सुबुं फोरा बेफोराव जेनाखि फालांगि मावनायाव जोबोद खम बिबां दाबो। लासै लासै जोङो एसे नंगौ नोंथां औ औ। बे लाजिनाय, आसुसु मोननाय आरो गिनाय बे मोनथामखौ जेब्लानाखि जों गोसोनिफ्राय होखारनो हागोन अब्लानो जोङो ओस औ जाफुंसार जानायनि लामाजों आगान सुरनो हागोन नङा होमबा नोंथां दा जोंना समाबोथ' जाबाय
औ औ नोंथां बिदिब्ला समाबोथ' जाबाय हनै जोङो दसे समनि गेजेरावबबो गोबां सावरायलायनानै मोनथिलायबाय नामा होमबा औ दा साव औ बेनि थाखायनो नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ आंबो नोंथांखौ साबायखर बावबाय औ दे बिदि ब्ला नोंथां गोजोनथोंसै। दे नोंथां